हेल' हेल'
औ हेल'
औ खोनादों ना?
खोनादों।
ओम जों दानाहाय बे समाव दान्दिसे सम बर'नि जानाय फिथाइ-सामथाइनि सोमोन्दै जों सावरायनि।
औ सावराय जागोन।
ओ खोनादोंना? ओ जोंनि बर'फ्रा गोबां समावनो सिजोन लानानै जोंनि जि गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर बोथोरफोराव जोंनि बर'फ्रा फिथाइ-सामथाइ जानाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय थाइजौ
औ - औ
आरो लोगोसे नारें बायदि जाग्रा फि फिथाइ-सामथाइया जोंनि जागाफ्राव दङ जोंनि समाजाव दङ। जेरैहाय खान्थालखौ होनोब्ला जोङो गोलोम बोथोराव जोङो मोनजायो। आरो थाइजौ बेफोरबायदिखौ जोङो गोलोम बोथोराव मोनजायो। जोङो बेखौ मा बायदिहै जानाय जायो जों बेखौ जोङो सावरायनो। आरो जि गोजां बोथोराव जों जे नारेंखौ मोनो बिखौ गुबुन सि-सिजोनफोराव मोननो हायोना हाया जों बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। दा जोंहा जोंनि बर'फोराव मा मा जोंनि फिथाइ- सामथाइफोरा दङ जोङो सावरायनि। बे समाव नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ हागोन दे नोंथाङा बुंदों दे जोंनि बर'नि जे फिथाइ-सामथायाइ जानाय जेरै थाइजौ, खान्थाल आरो गोजां बोथोराव जेरैहाय नारें बे बेफोरबादि फिथाइ- सामथाइखौ मोननाय जायो। दा खौसो ओ बुं बुंगोन जे जोङो थाइजौ बेखौ जेब्ला थाय जौवआ फिथाइ बारो जेब्ला दंफां गायो अब्लानिया बियो देरलाङो देरलांनानै जेब्ला गिदोर जायो अ ब्लानिया फिथाइ थायनायनि सम जायो अब्लानो बै समाव बिसोर बिबार खिलिनानै मोजां खिलिनानै बिसोरो बिबार बारनायनिफ्राय बे फिथाइया फिसा जानायनिफ्राय गेदेर जालाङो आरो गेदेर जालांनानै बे फिथाइया मयबा गोदै जायो आरो मयबाया गोखै जायो जेरै ओ